ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं बाउहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दङ? नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दङ?
अ नोंथां आं बिदिनो जिरायनानै दं। नोंथाङालाय?
दङ, ओ नोंथांनिसिम आं ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांनियाव ओ जोंनि बर' हारिनि मोननैसो फोरबोनि ओ आयदा फोरबोनि आयदानि सायाव सोंथि सोंनो होननानै नोंथांखौ आं ओ कल खालामनाय जादों। ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला आङो नोंथांनियाव सोंथि सोंनोसै ओ जोंनि फोर्बो ओ आमथि सुवानि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ आमथिसुवा बुङोब्लाथ' जों बर'ल' नङा गुबुनफ्राबो फालियो, ओ आसाम नाङैनो फालिनाय जायो बेखौ ओ बैसुमुथि आइनि ओ सान फालिनाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
फोरनि ओ बिदिनो ओ जोङो आसार दाननि जोङो स्निस ओ स्नि सान जोङो ओ हाप्थासे सान जोङो बिनि थांखांनायनि उनाव जोङो सानथामा जोङो आमथिसुवा नांनाय होनो नङा होमबा नोंथां? ओ बेहाय जोङो ओ जेबो बिदिनो ओ खामानि मावनायखौ जोङो ओ बिनि नेम बादियै जोङो आजै आजौ समनिफ्रायनो जोङो आगोलनिफ्रायनो फालिबोनाय जादों। ओ सम ओ जोबोर मावनांगौ खामानिबाबो जोङो दोनथ'नाय जायो नङा होमबा? अ जेरै दा दैलां दिनजों बिदिनो माइ गायनाय फुनाय हालेवनाय आलि होनाय ओ बिदिनो ओ बिदिनो बायदिसिना जों खामानिफोरखौ ओ दोनथ'नाय जायो। सुवा नाङो होननानै जोङो बेखाय बिदि मावनो मोना होननानै जोङो आगोलनि फ्रायनो फोथायबोनाय जायो नङा होमबा नोंथां। औ बेनि उनाव जोङो ओ
ओ बेनि उनाव बि सानथाम थांखांनायनि सानाव जोङो ओ गामि गामि जोंनियाव ओ समाजाव ओ बिदिनो गामि गामि थान फोराव जोङो ओ दोगास्रांनाय जायो नङा होमबा नोंथां। अ दोगास्रांनानै जोङो बि दिनो न'खर न'खर बिदिनो दोगास्रांजोबनानै लिस्रां मास्रां बाथौफोरखौ जोङो आलारि बाथि फोजोंनाय जायो जों सानथाम समाव जोङो ओ आलारि बाथि फोजोंनाय जायामोन नङा होमबा। नोंथां बिनि उनाव जोङो सानथामनि उनाव बिदि फोजोंनानै जो ओ गामि गामि जोंङो ओ बिदिनो ओ बाथौ साननिफ्राय जोङो दै साबस्रिनायखौ नुनो मोनो न'खर न'खर जोंनियाव दै सारस्रिं फैयो ओ जोङो न'खरफोरावबो खाला लगायस्रांना जोङो मन्दिराव थांनाय जायो। ओ थांनानै गामिनि थानसालियाव जों थांनानै बिदि गाजा गोमजायै ओ फिथाइ सामथाइ जोङो जिखिनि जोङो फिथाइ सामथाइ ओ दा थाइनाय ओ सम गासै फिथाइ सामथाइखौनो जों बेहाय होनाय जायो ओ जोङो बे फालिनायाव जोङो बिदिनो खान्थाल था इजौखौथ' गोनांथिथार नङा होमबा नोंथां।
खान्थाल थाइजौ जोङो जिखिनि जोङो ओ मोनो फिथाइ सामथाय बेफोरखौ जोङो बेहाय बाउनानै ओ फालिनाय जायो।
अ।
बेनि अनगायैबो जोङो ओ बिदिनो खामायखा माखौबो जोङो ओ गुवाहाटि नोगोराव जोङो ओ गुवाहा ति ओनसोलाव जोङो फालिनो ओ गोजान गोजान जायगानि आरो जोंनि ओनसोलफोरनिबो जोङो लोब लोब थांनानै जोङो दोरसोन खालामनो थांनाय नुयो नङा होमबा नोंथां।
आमथिसुवा जानाय समाव जोङो बे खौ ओ बेनि गेट गेटआ एबा जोंनि दर बेनि खामाख्या मानि दर्जाखौ खौ जोङो बन्द जाना थायो होनना मिथिनाय जायो नङा होमबा ओ आमथिसुवानि उनाव बेहाय जोङो थारनानै बेखौ ओ गोथारै बयबो गोसो गोथार लानानै बेहाय जोङो ओ ज' ज'यै जोङो लोब लोब जोङो ओ थांनानै बेवहाय जोङो ओ फालिहैनाय नुनो मोनो नङा होमबा।
औ औ।
बिदिनो ओ जोङो बे समाव आमथिसुवा समाव जोङो ओ जानाय मुवाफोरखौ जोङो ओ बेहाय एक्सट्रायै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा। ओ बिनि सुवानि ओ सानफोराव जोङो जाखांनाय मुवाखौ बे आमथिसुवाया जोब बा जोङो ओ नेवसिनानै गार'यो नङा होमबा।
औ औ।
बिदिनो अ नोंथाङाबो ओ आमथिसुवानि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां आमथिसुवा होनना बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखागौ। बे आमथिसुवाया जाहैबाय जोंनि मोनसे बर' हारिनि फोरबो। ओ जाय फोरबोआव जोंहा ओ गामियाव थाइनाय बा फिथाइ सामथाइ गासैबो बिखौनो इसोरनो बावनाय जायो बे आमथि फुजायाव जोंहा ओ बोथोर दैज्लां बोथोरनि माइ दै बा ना खांख्राइ बे फोरखौ मोजाङै जाथों होननानै फालिनाय जायो होननानै जों मिथिबोयो ओ बिदिनो आमथि फुजायाव जोंहा गोदोथ' बोलि बावोमोन नाथाय नाथाय आथिखालनि जुगायाव जोंहा बिबार बावनायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय जोंहा गोबां फिथाइ सानथ बायदिसिना बुद प्रसाद बवनानै जों इसोरनो इसोरखौ सिबियो बा खुलुमहरो जाहाथे जोंनि माइ दै बा गासैबो मोजाङै मोजां ओ जायो बा फिथाइ थायो बिदिनो इसोरखौबो खुलुमहरनाय जायो आरो बे आमथिसुवायाव जोंहा जेबो खामानि दामानिखौथ' मावखनो मोना नोंथाङानो बुंखादों नोंगौ जोंहा बे जेबो खामानिखौनो मावनो मोना हाल एवनाय बा खदाल जावनाय बिदिनो खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेफोर खामानिखौ जोंहा जेबो मावनो मोना बिदिनो फोथायसोनानै जोंहा बुङो जे बे हा हाखौ जोंहा खदालजों दानोब्ला लायनो जोंहा बैसुमथि आइआ दुखु मोनो बेबायदि होननानै जों फोथायो आरो बे आमथि फुजायाव जोंहा दैनि दैखौबो सिबियो दैनिबो फोरबो बा फुजा होयो दैखौबो जाहाथे जोंनि माइ दैयाव नांगौ बायदि दै मोनो बा नांगौ बायदि अखा हायो बेनि थाखाय जोंहा गंगा आ इसोरनो फुजा बावनाय जायो आरो बिदिनो ना खांख्राइनिबो फोरबो फुजा बावनाय जायो दैमायाव थांनानै ना खांख्रायखौ जाहाथे जोङो जानानै जेबो बेमार आजार बा खैफोद आफोदाव खोलै जखयाथों होननानै जोंहा दैमायाव थांनानै ना खांख्रायनिबो जोंहा बेवहाय फुजा होनायखौ जों मिथियो आरो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
बिदिनो आरो जोंहा आमथि फुजाखौ आहार दाननि जिसे खालाराव जों फालिनायखौ नुनो मोनो बांसिनानो आमथि फुजाया जोंनि ल' नङा खाथिनि हारसाफोरनिबो फोरबो होननानै जों मि आरो बे आमथि फुजाखौ जोङो सुवायाव जुदि बेबायदि खालाम हालोब ज खदाल जावोबा आबादा गाज्रि जायो होनना जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बिदिनो जोंनि आमथि फुजाखौ फालिनो थाखाय जोंहा बे सुवानि गेजेर सा सानस्नि बारखांनायनि उनाव सान सानब्रैहालागै सुवा जाना थायो बे सुवायाव जोंहा जेबो ओ बा थौ बा मन्दिरफोराव जों जेबो आलारि बाथि सावनो मोना बा बे आलारि बाथिखौ जों फोजोंनो मोना बेबायादि ओम ओ नेमखान्थि दङ आरो ओ बिदिनो बे नेमखान्थियाव जोंहा जा ओ जाय सानाव ओ बे सुवाखौ फोथारनो थाखाय जोंहा ओ ओ बाथौ थानसालिनिफ्राय जोंहा ओ दै सारस्रांनो दौरिफोरा गामि गामि गिदिङो आरो दै सारस्रांनानै जोंनि न'खर खौ गोथार खालामो बे दै गोथार खामनायनि गोथार खामनायनि उनाव जोंहा न' ओ न' बांखौ साफायै लिरस्रांनानै जि जोम सुनानै दो दोख्लाफोरखौ साफायै सुनानै जोंहा मोजाङै ओ गोथार खालामजोबनाय जायो जाहाथे ओ जोंनि बैसोमु थि आइआ बेबादि गोथार खालामनानै खालामनायखौ गोजोननाय मोनो आरो जोंनो बोर साबस्रियो बेनि थाखायनो जोंहा बे फोरबोखौ जोबोर मानिनानै ओ नेमखान्थि बायदियै जोंहा सोलियो आ रो ओ आम थि फुजायाव बिदिनो जोंहा ओ जोबथारनायाव ओ फुजा बावो गेदेरखौ मान होयो उन्दैखोनो बोर होयो गासैखौबो खुलुमो बिदिनो जोबथारनायाव जोंहा बुद प्रसाद जायो आरो आरो खोनानो मोन्दों जोंहा ओ गुवाहाटि नोगोरावबो कामाख्या आइ दङ बा मन्दिर दङ बे मन्दि राव जोंहा ओ जोबोर गोदोर गोदोर फुजारिफोरानो बे ओ आइखौ जोबोर फो थायो आरो मानो होनोब्ला ओ बे मन्दिरनि ओ गेदा लायनो हारसिंनो बन्द जायो आरो सान थामनि उनाव खुलियोबालायनो बे मन्दिर सिंनिफ्राय ओ दै बोहै बोयो बे दैयालायनो गोजा गोजा गाबनि बोहैबोयो आरो बेखौ जों मोन्थिनो मोनो बा ओ मानसिफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनदों आरो ओ नोंथाङाबो आरो मा बाफोर मोनथिबावोब्ला आमथिसुवानि बागै माबाफोर मिन्थिबावोब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमाय जाबावगोन नोंथां
औ नोंथां ओ बिदिनो ओ नों ओ बुंनाय ओ बाथ्रायाबो नोंगौ सैथो नोंथां ओ बि दिनो गोबां ओ खोनानो मोनो आगोलनिफ्रायनो जोङो आजै आजौ मोननै समनिफ्रायनो ओ बिदि फालिबोनायखौ जोङो ओ जोंनि बर'खौल' नङा जों गुबुन अखमिया हारिनिफोरखौबो जोङो फालिनायखौ आसाम नाङै जोङो फालिबोयो मानिबोयो ओ नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो ओरैबाददि ओ फोथायि सुबुंफोर नुनो मोनो
औ औ नोंगौ नोंगौ
बिदि ओ मोनि ओ बिदि मानिनानै सोलिनायखौ जोङो गोबांखौनो खाफा खानैखौ जोङो नुनो मोनो ओ बिदि मावनो मोना बुंब्लाबो बिथांमोना ओ गावनि खामानिखोल' गोसो होनानै ओ गोसो होसारना बिथांमोना बिफोरखौ ओ ज्राब गारनानै जोङो हालेवनाय एबा खोथिया फुननाय माइ गायनाय खोबो जों नुनो मोनो नङा होमबा ओ बिथां मोननि थाखायनो ओ जानो हागौ जोंनि ओ बिदि जानांगौ बायदि माइफोरा जानो नागिरा दानिया मालाबा जोङो अखाखौ नांगौ खमायाव मोना ओ बिदिनो जोङो गायनाय ओ गायनाय खमावबो जोङो नांगौबा मोना मालाबा जोङो खोथिया फोनो खमायावबो नांगौ बायदि मोना बिदिनो ओ जोंनि ओ दा सोलिबाय थानाय जुगाव जोङो माइ माइफोरखौ जोङो ओ नांगौबादि मोना जोंनि गायनाय आबाद खौबो नांगौ ओ बिदिनो बेसाव जालांनायखौ जोङो गोबां बिदिनो खहा जालांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो थाखायनो
खायफा खायफा सुबुंफोरनि थाखायनो बिदि जालांनो हमदों होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ औ नोंथांनि साननायाबो सैथोआनो नोंथाङा थारा खोथाखौनो बुंदों बैफोरबायाददि सुबुंनि थाखायनो जोंहा गामियाव गोबां लोमजानाय साजानाय बााबायदि गाज्रि बेमार जानायफोरखौ जों खोनानो मोनो बे जनि गाहाय जादों होननानै दों माइगआव जों खोनासंयो आरो
औ नंगौ नंगौ
ओ नोंथां जोंहा समाबो जाबोबाय नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो आंनो फिननाय होदों आरो नोंथांखौ आं जोबोर गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां
आरो इयुनाव आं नोंथांखौ आरोबाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांनि गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय मोनथिखौ आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननायनि थाखाय रोजा रोजा साबगायखर थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां